खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां जे नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना?
अ आङो नोंथांजों माखासे ओ जेनाखि गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो खल खालामनाय जादोंमोन दा बे आयदायानो जाहैबाय जेनाखि जोंनि बर'नि माखासे ओ फालिजानाय फोरबोफोरनि सोमोन्दै दा नों नोंथाङा बिनि जा एसे गियान दङ ओ नोंथाङा फोरमायनानै होलांबानो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां गिबियाव अब्ला आङो नोंथांनो जि जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ मा होनो बेखौ ओ जे फालिथाय आरो फोरबोथ' नङा बेयो जेरै जोङो होनना बुंनो हायो नांगोल जांख्रा बिनि बागै आंङो फोरमायलांसै आरो नोंथां ओ नांगोल जांख्रा होनोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ जोंहा जि जोंनि आबाद जे आबाद गायनायखौ जोंहा बिदाय होनाय जे जाय दिननिफ्राय जोंङो नांगोल जांग्रा जायो बै दिननिफ्राय जोंङो ओ जोंहा माइ गायनाय बा आबाद मावनाया जोबो आरो बै न'खर न'खराव बेनिफ्राय जोंङो बैखालि सानखालि नांगोल-जुंगाल बायदिफोरखौ जोंङो ओम बिदाय होयो आरो बा जोंङो बेफोरखौ ओ ओम मोजां साफा खालामनानै दिखांनानै दोनो आरो जे जों बै समनि बैसाननिफ्राय बैफोरखौ बाहायथ'लिया होननानै बिदिनो जोंङो बै सानखालि गोबां रंजानाय-बाजानाय जायो जेरै आंङो गिबियाव बुंनोसै बै सानखालि जायफोर न'खराव हाल जांख्रा जागोन बै सानखालि मा खालामो बै न'खराव गामिनि ओ गोबां सुबुंफोरा थांनानै बाहागो ला फैयो आरो बोराय- बुरै, सेंग्रा-सिख्ला गथ'-गथाय बेफोरो जेरै- जोंङो सेंग्रा-सिख्लाफोरा ओ माइ गायो खोथिया रानो बोराय बुरैफोराबो आलि खोयो बोराइफोरा बुरैफ्राबो माइ गायो बिदिनो गथ'फोरा रंजायो आरो हाब्रु गेलेलायो। बिदिनो जोंङो ओ गोबां ओ एदावलायनाय जंखायलायनायखौ जोंङो बै सानखालि नुनो मोनो आरो जेरै सेंग्रा-सिख्ला हाब्रु फोनलायो एदावलायो। ओ बिदिनो गथ'फ्राबो हाब्रुआव गेलेयो गावजों-गाव होसोलायो ओ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफोरबो जाबाय जायो आरो आरो बै दिनखालि जोंहा गोबां रोखोमनि जानाय-लोंनाय जायो आरो जोंहा फोथारावनो जेरै जोंङो बुंनो हायो जोंहा हांसोजों खुमब्रा जोगोनार मटर रांङालाव बाय फोरखौ जोंङो बै सानखालि फोथाराव लांनानै जौ बिदै लांनानै जमायै जायो लोंङो बायदिसिना खोथा बाथ्रा सावरायलायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो बै सानखालि ओ जोंहा बै न'खरनि जि ओ मालिक बा जाय न'खरा आथि मा होनो बेखौ हाल जांख्रा जागोन बै न'खरा बैफोर जानाय-लोंनायफोरखौ ओ ओम न'आवनो संनानै जि ओ ओम जि गामिनि सुबुंफोरनो लांनानै जाहोहैयो आरो नोंथां ओ बिदिनो जेब्ला गायै ओ गायै मायो ओम जेब्ला मोनानोसै जायो अब्ला ओ सेंग्रा-सिख्लाफोरा होसो-होसो हाब्रुफुनलायो एदावलायो जंखायलायो आरो जोंङो हाब्रुफोरखौ लानानै फैलायो आरो जेनेबा हाब्रुफोरखौ जोंङो फालिफोराव खाथानानै लाना फैयो। लाना फैनानै जि न'खरनि सुबुंफोर जाय न'खराव हाल जांख्रा जागोन बै न'खरफोराव लाबोनानै बे हाब्रुफोरखौ फुनला फैयो आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ ओ बै दिनखालि ओ ओम जेबोब्ला न'आव गायखांना जेनेबा फोथाराव माइ गायखांनानै फैयो फैखांनायनि उनाव मानसिफोरा न' न' दुगैनो थांङो सोरबा बायदिया मोसौ मोसा खानो थांङो बायदिसिना अमा आदार बा दाउफोरखौ सुस्रांनो थांङो आरो बेनिफ्राय बिदि सोखांनानै जेब्ला नोंथांङा खामानिया जोब्बाय अब्ला बै जि नोंथांङा जाय न'खराव माइ गायदोंमोन बा जाय न'खराव हाल जांख्रा जादोंमोन बैनि न'खराव थांनानै आरोबाव मोनानि जामुंखौ जोंङो जाहैबावो आरो जेरै -जोंहा गोबां जानाय लोंनाय थायो जेरै दाउ, अमा, नानि ओ ना जौनि फुख्रि बेदरनि आलि बायदि बायदि जोंङो जानाय-लोंनायखौ बै न'खराव मोननो हायो आरो जोंहाथ' जौ बर' न'खराव होनोब्ला बेफोरबायदि हाबाफारि जायोब्लाथ' बर' न'खराव जौ बिदैयामोन गंफ्रोमबो न'खरावनो थाख नङा होमबा नोंथां बै दिनखालिबो जोबोद जोंहा रंजानाय बाजानाया जायो आरो नोंथां बिदिनो सोरबाया जौ लोंगोन सोरबाया बेदर जागोन सोरबाया ओरैनो ओ बायदिसिना थान्दा बायदि लोंगोन आरो नोंथां बिदिनो बायदि बायदि लोङो आरो जायो आरो ओमफ्राय जोंहा बै न'खराव जि माइ गायखांबाय बे न'खर जे न'खरनि सुबुंफोर बिसोरो रायजो राजाफोरखौ मान होयो आरो जे गावसानि न'खराव फैनानै जिबायदि हेफाजाब होफैदों बा गावसाखौ जि माइ गायनाय बेयाव ओ हेफाजाब हो लुबैदों बेनि थाखाय बे रायजो राजा ओ बेफोरखौ ओ बै उ जि जायनि न'खराव हाल जेंख्रा जादों बै न'खरा ओ मान मान हरो आरो जाखां लोंखांनो बेनिफ्राय सोरनिबा न'खराव फिन ओजेनेब बे न'खरनिया जोबनानै गुबुननि न'खराव जायोब्ला बै न'खरनियावबो थांनानै बिदिनो ज' ज' थांलायनानै हेफाजाब होलायोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरो दानि दिनाव जोङो जोबोद खम नुनो मोनसै बेफोरो फ्राय गैलानो होननानै बुंजायो दानि दिनावथ' नांगोलनि सोलाय जोङो ट्रेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोनसै ओ ट्रेक्टर लटार बाहायनानै ओ औ नाथाय जोङो बेफोरखौ ओ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो मानोना उन समाव जोङो बेफोरखौ सोंब्ला खोन्थाह हैनो हानाय बायदि जों बेफोरखौ ओ फोथांनानै लाखि लाखिनो नांगोन जे नांगोल जांख्राया मा ओ बेखौ माबोरै माबोरै खालामनाय जायोमोन बेयाव मा मा ओ हाबाफारिफोर मावनाय जायोमोन बेफोरनि बागै जोङो उन समाव खोन्थानो थाखाय जोङो बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनो नांगोन आरो नोंथां
दा आङो नोंथांनि ओ सिम जि नांगोल जांख्रानि बागै फोरमायबाय आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो माखासे जि जोंनि बर'फोरनि आ हाबा हुखा बा फोरबोफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ आङो दा नोंथांनि जेनाखि माखासे फोरबोनि सायावहाय बाथ्रा बुंलांनाय द बेखौ आं जोबोरैनो मोजां मोनदों ओ दा आंबो बेबायदिनो बर'नि ओ माखासे फोरबो जेरैहाय ओ बैसागु ओ बेखौनो आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै जे बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे आगु रंजाथाइ फोरबो ओ बे जोंना बैसागु फोरबोआ थोंजोङै आबादजों सोमोन्दो गोनां। ओ बे बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेखौ फालिबोबाय थादों होननानै जोङो ओ मिथिबोनो हादों आरो आथिखालावबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ जेनाखि बे बैसागु रंजानाय बेखौ दासिमबो गाजा गोमजायै फालिबाय थायो ओ दा जेनाखि ओ बैसागु फोरबो फालिनाया जोंनाहाय ओ उम सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायजेनो दा बैै सै सैथ्र' साननि ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि ओ बेवहाय जेनाखि बेखौ मोसौ बैसागु बा संक्रान्त होननानैबो मिथिनाय जायो दा बैथिंखालि जेनाखि मोसौ बैसागु बेखौ फालिनो थाखाय ओ न'खर बिगोमाया बा मोसौ बिगोमाया मोसौनि थाखाय आय जेनाखि ओ लाव फान्थाव औ आरो बेजों लोगोसे बायदि बिबारफोरखौ बुथुमनानै फुङावनो बुथुमनानै दोनखायो बेजों जों लोगोसे मोसौनि थाखाय गोदान दुरुं फागा बेफोरखौ ओ लाबो लाबोनानै दोनफैखायो बेबायदिनो ओ फुङावनो जोङो ओ मोसौखौ दैमायाव थुखैनो लाङो बेबायदिनो थुखैनो लांनाय ओ समावहाय जोङो मोसौखौ थाव गुबैजों हांगारजों बेफोरबायदि ओ देग्लिनानै फुननानै होग्रोनाय जायो। ओ आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ ओ थुखैनो लाङो। बेबायदि ओ जेनाखि हांगार फुननानै होनाय इनि बे आन्दोआव फोथायनायानो जाहैबाय जे ओ मोसौ फोरा जे ओ हगारनानै होयोबा हाग्रा बंग्रायाव ओ जेन'बा गांसो जानो थाङो बै जाहैनाय समाव जाहाथे मोख्रा ओ मोसा लख्राफोराहाय ओ बे मोसौखौबो गावसोर बायदि साननानै गिनानै जानो हाया। बिनि थाखायनो बेखौ फुननाय जायो होननानै ओ जोंहा ओ मिथिबोदों ओम बा आथिखालावबो बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो थुखैखांनायनि उनावहाय ओ जोङो मोसौफोरखौहाय उदाङै गांसो जानो हगारनानै होनाय जायो माला गानहोनानै गोदान फागा ओ फोरखौ ओ होनानै ओ बेबायदिनो जोङो ओ आरोबाव बै बे दिनखालिनो जोंहाहाय संक्रान्ति जेनाखि ओ गोखा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो जानाय जायो। बेबायदिनो गोबां मैगं थाइगं जेरै ओ-ओ नागिर थिङो बेबायदिनो ओ गामियावनो बा ओनसोलावनो मोननाय खिफि बेन्दों मानिमुनि बोराय थ' खन बुरि थखन ओ थाराय बेफोरबायदि लाफा सायख' बेफोरखौ गासैखौबो ओ जेन'बा ज' खालामनानैहाय बा बेदरजों बा माबा मोनसे बुस्थुजों एवनानै जानाय जायो। ओ बेबायदिनो ओम बेबायदिनो जोंनाहाय जेनाखि ओ मोसौ बैसागु बा संक्रान्ति बेयो जोबनानै थाङो बेनिफ्राय जोंना नैथि ओ सानखालि जेनाखि मानसि बैसागु ओ बे जागायजेनो ओ दा बै मानसि बैसागु उनाव जोंहा गिबि ओ फुं जानाय लोगो-लोगो जे गेदेरफोरा ओ उन्दैफोरखौ अननाय जासिनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमनाय ओ बेखौ मावग्रोनानै लायो ओ बेनि उनावहायनो ओ जोंनाहाय ओ गामियावबो बे सानखालि जोङो आ आवाथि सावनाय जायो। ओ आवाथि सावनानै बेबायदिनो ओ आवाथि सावखांनाय उनाव ओ बयबो ज' जायो बेबायदिनो ज' जालायनानै गावनो गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै ओ हिनजावसाफोरा दख'ना थावसि ओ दख'ना बिदन ओनबा जोम ओ जोमग्रा गोजा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि खर'आव बिबार थुनानै ओ मोसानो ओंखारबोयो बेबायदिनो हौवासाफोराबो गामसा आर'नाइ लानानै ओंखारो ज' ज' ओ बर'नि जेनाखि ओ ओ खाम न, जथा, सेरजा, सिफुं बेफोरबायदिखौ लानानै जयै दामनानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै ओ मोसायो रंजायो आरो बैनि न'खर बैनि न'खर गिदिंनानै जेनाखि गाहाम हामलायनाय जासिहरो आरो जोंहा बैसागु दिनावहाय बर'फोरा साफ्रोमनिबो न'खर - न'खर जौ फिसिनाय थायो। बे जौ फिसिनाय खायसे - खायसे माइब्रानिबो खालामनानै दोनो सोरनावबा सोरनावबाथ' नै बोसोर थाम बोसोरसिमहालागैनि ओ जौ फिसिनानै दोननाय थायो। ओ बेबायदिनो माइब्रानिया बो ओ माइब्रानि जौ आरो ओ माथा जौ बेफोरबायदिखौ लोंनाय जायो आरो लोंनानै बेबायदिनो ओ जयै ओ बे सानखालि बोराय बेन्थ' ओ सेंग्रा सिख्ला उन्दै उनला रावखौबो नास'या जासे बयबो जयै रंजानाय मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो रंजा-बाजानि गेजेरजों ओ जोंनि ओ जायगायाव बा ओनसोलाव बा बर' हारिनि सुबुंफोरा बैसागु बोथोरखौ ओ फालिबोबाय थादों आरो ओ जोङो फालिबोबाय थागोनखौ मिजिंथियो मानो होनोबा बेयो जोंनि बर' फोरनि मोनसे आगु ओ बैसागु बा बेयाव जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे गिदिर रंजाथाइ फोरबो दा बे समावहाय जोंनाहाय जेनाखि उ समा जानानै फैबाय नोंथां दा जोङो दोनथ'नोसै नामा दिनै बेयावनो
औ जागोन दे नोंथां अब्ला औ औ जागोन दे नोंथां दे दे दे दे